औ नोंथां खोनादों ना आंनि माथोखो?
औ खोनादों नोंथां।
ओ मा खालामदो?
आं दा ओरैनो जेरना दं नोंथां।
ओ ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय नों
नोंथाङा दा फ्रिबा आं मोनस से गोदान टपिक लाना सावरायनो थाखाय नोंथानो कल खालामनाय जादों।
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला जोङो बिफां लाइफांनि सायावनो जेनेबा बिफां लाइफाङा जोंखौ माबादियै मुलाम्फा होनायाव मदद खालामो बिनि बागैनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ सावराय जागोन नोंथां।
नोंथाङानो जाखिनि बिफां लाइफांनि बागै एसे मिथियो बेखिनिखो एसे आंनो ओ खोन्थाना होग्रोबानो जाबाय दे नोंथां।
औ जागोन नोंथां। बिफाङा जोंनि जिउनि जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां।
औ
बिफां लाइफां गैयाबा जों थांना थानो हानाय नङा।
औ।
बि बिफां लाइफां गैयाबा अक्सिजेन मोननाय नङा।
औ।
आरो जोङो अक्सिजेनखौ लायो आरो जोङो कार्बनडाइ हगार कार्बनडाइ गेस कार्बनडाइ अक्साइड गेसाव हरनायखौ बिफां लाइफाङा सोबना लायो।
औ।
आरो बिफां लाइफांनिफ्राय जों गुबुन-गुबुन गोबां फिथाइ सामथायाइफोरबो मोनजायो।
जेरै खान्थाल थाइजौ लेथुखु
थाइगिर बायदिबो जों मोनजादोंमोन।
औ नंगौ नोंथां। जोबोद गोथाव-गोथाव फिथाइ मोनजायो नङा होमबा।
औ नांगौ नोंथां। जेरै जों बिफांखौ जेरै बायदि आरो बायदि खामानियाव बाहायनाय नै जेरै सियार बानायनाय आरो टेबोल बायदि आरांगाफोरनि बायदियाव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां। गोबां खामानियावनो बाहायो आरोना नोंथां।
औ आरो न' लुनायावबो जों न'आव न'आवबो बाहायनाय नुनो मोनो न' लुनायाव।
औ नंगौ‌ नोंथां। अर सुनायबो नुयो। जों नङा ओमबा नों
ओम अर सुनायबो नुयो।
उम। नोंथाङा बेखिनिखौनो बुंबायब्ला आंबो जाखिनि एसे मिथियो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै आरोना नोंथां।
औ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथाङा खोनादोंना?